खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादो आङो।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा सम दङ'ब्ला आं मोनसे आयदानि सआव सावरायनायाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां दे सम दङ' नोंथाङाबो सावरायनो हागोन।
औ औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय नोंथां आबादनि सायाव आरोखि ना।
औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथां आङो जाखिनि हागो बा मिथिगौ एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे फोरमायना होदो आबादनि सोमोन्दै नोंथां।
औ औ जोङो आबाद बुङोब्ला जोंना आबादाबो गुबै खामानि बा जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहा बा जोङो आबादखौ मावथारनांगौ मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावोबासो जोङो जेरै मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइ बा जेरै जोङो माइ आबाद मावोब अब्लासो जों ओंखामखौ जानानै जोङो थांनानै थायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ बेनिखायनो जोङो आबादखौ मावथारनांगो। ओ बिदिनो जोङो आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ बा गोदोनि आबाद एसे आला दा मोनबा जोंनि दा समनि आबाद मावनाया एसे आलादा औ मानो बुङोब्ला जोंहा गोदो आबै आबौमोननि समाव आबाद मावनाया ओ बिदिनो दानि जुगनि ट्रेक्टरफोर बायदि नङामोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां औ
औ जोंहा गोदो मा जाहैबाय बबहुमा आ बबौमोननि समाव बिदिनो मोसौ बा नांगोलफोरजोंसो बिथांमोना ओ हेवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन लोगोसेनो जोंहा दा मा ओ आबाद मावनाया एसे सोलायबाय आरो जेरैखि जोंहा दा समाव आबाद मावनायाव औ बिदिनोे थेगटर ट्रेक्टरजों हेवनानै ओखम समावनो बिदि ट्रेक्टरजों औ जि बिघा बा जिबा बिगा बिदि सानसेयाव ने हवनानै जोंहा आबादफोरखौ मावनाय जायो नाथाय गोदो बिदि ओ हायामोन आरोखि जेनेबा मोसौजों खेवनायाव बिदिनो बिगासे बा बिगानैल' बि बिदि हेवनानै ओ सानसेयाव बिसोर बिथांमोनहा आबाद मावोमोन थिग बिब्दिनो आरो जोङो आबाद मावनायाव जोङो आरोबाव मोनसे नुबोयो जे ओ गोदो जोंहा आबै आबौमोननि समाव बिथांमोनहा बिदि रासायनारि हासार बाहायनानै आबाद मावामोन ओ बिथांमोना बिथांमोना बिदिनो जिबिरि हासार बा गावनि न'आवनो गोबोर हासार जाबो जलानिफ्राय सोमजिनायबो फोर हासारफोरखौ मावनानै बिथांमोना आबादखौ मावनाय जायोमोन आरोखि नाथाय जोंनिया दा मा जाहैबाय जोंहा रसायनारि हासार होनानै आबाद मावो मानो बुङोब्ला ओ रासायनारि हासार होयोब्ला जोंहा बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरा जोंहा थाबैनो खम समावनो जोङो मोननो हायो लोगोसेनो जोङो आरोबाव औ रासायनारि हासार बाहायोबा जोङो गोबां बेसेनि जोङो मैगं थाइगं बा बिदिनो जायखि जाया आबादफोरखौ जोङो बुरजा रोखोमै मोननो हायो थिग बिब्दिनो आ बाद मावनाय जायो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव आबाद बुङोब्ला माइ आबाद नि अनगायैबो बि दि ओ उफ्रा आबादफोरबो मावनाय जायोबा बिदिनो मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबादफोरखौबो आलादा -आलादा रोखोमै मावनाय जायो जेरै औ। दैज्लांनि आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा जिंखा ओ खुमब्रा, रांलाव, फानेलााव, फालौ बिदि बायदि -बायदि फाथो औ बिदि आबादफोरा गोलैयो औ। मानो बुङोब्ला बैफोरखौबो जोङो मावोबा बिदिनो आबादारिफोराथ' बिदिनो औ। से बिघा नै बिघा थाम बिघा बिदि हाफोराव मावो लोगोसेनो जोङो आरोबाव औ गामि ओनसोलावबो नुनो मोनो बिदिनो गाव फानाबाबो बा बिदिनो फालांगि महरै हाथाय बाजाराव फानाबाबो बिथांमोना गाव न'आवनो जा एसे औ जानो थाखाय बिदि गायना लानानै जानायखौ बा आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां। थिग बिब बिदिनो आरोबाव जोङो मेसेंनि आबाद बुङोबाथ' गोबां दङ। बिदिनो ओ जोंहा जेरै लाइ लाफाया जोंहा गुबैथार जोङो गावनि न'आव नो जोङो लाइ लाफांखौबो जोङो फोननानै जानो हायो बा जोङो फाननो बायो। लोगोसेनो जोङो मेसेंनियाबा जोङो मेसें बोथोराव आलु आलु लोगोसे लोगोसेनो बान्दा कबि, फुलकबि, अल कबि, गाजर मुला बेसर बिदि बायदि बायदि आबाद जोङो मावनाय जायो आरो। लोगोसेनो जोङो ओ फाननानै जोङो थोजासे रां बुथुमनो हायो आरो नोंथां। मानो बुङोब्ला दा समाव जोंहा मैगं थाइगंफोरा जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो जोङो औ आबाद मावनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायोबा जोङो बा थाखा फैसा जोङो आरजिनो हायो।
औ नोंथां लोगोसेनो जोङो
बेसरफोरखौ जेरै जोङो ओ थाव फेरेदनानैबो जोङो गाव न'आवबो जोङो जानो हायो। बा जोङो फाननोबो हायो। थिग बिब्दिनो जोङो मेसें बोथोराव आरोबाव जोंहा सबाय मटर, सिबिं बिदि आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरो जोङो नुनो मोनो। खायफा ओनसोल
फाथोनि आबाद मावनाय जायो आरो। औ फाथो बिलाइफोरखौबो फाथो गोरलैखौबो जोङो फुनानैबो फाननो हायो। बा जोङो बेखौ ओ खुन्दुं महरै जोङो बानायनानैबो जों बेखौ फाननो हायो औ नोंथां।
औ लोगोसेनो जोङो आरोबाव जोङो नुनो मोनबोयो माइ आबाद। जेरावखि जोंहा दा दैज्लां बोथोर नालाय गासैबो ओनसोल बा गामिफोराव बिदिनो माइ आ आबादखौनो मावगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ थिग बिदिनो माइ आबादाबो जोंहा मावनायाव एसे जोङो जेरै जों खायफाबा आबादारिफोरखौ नुयो गोदोनिनोबा जों बांसिनानो गोदो ओ माइब्रा, जोसा, बायसुमुति, रनजित बिदि। बि मावोमोन आरोखि नोंथां नाथाय जोंहा दा खायफा फोरखौ नुनो मोनो सोरखारा हरनाय बिदानफोरखौ बा जोलैफोरखौ लाबोनानैबो आबाद मावनाय। जेरै अरसना बा बिदि बायदि बायदि मुंनि आबादफोरखौ लाबोनानै बिथांमोना मावो आरो नोंथां लोगोसेनो औ माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो गिबियावनो मोजाङै लिखौ मोजाङै हेवना लानानै बा बेयाव नांगौ जखानि दै हासारफोरखौ होनानै जोङो ओ आलुफोरखौ खौ मोजाङै होना लानानै बेनि उनाव जोङो मायजलि माइखौ जाय मायजलिखौ जोङो फोजाब होनो थाखाय दोनथुमनाय जायो औ बेखौ जोङो ओ बिदिनो बस्थालायाव सोमनानै हाखराव सोमना दोननाय जायो सोनानै बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै एसे खानथा हरसेबा हरनायनि था हायाव लाम सेरनानै बेखौ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो। ओ लोगोसेनो जेब्ला एसे गाजाय होगोन अब्ला जों बेखौ खोथिफोनाय जायो आरोखि
उम औ नोंथाङा होमबाथ' खोनाबायना नोंथां नोंथाङाथ' गोबां बिदिनो माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायबाय आरो जों बर'फ्रा मा मा मा आबाद मावो मा मा बोथोराव आ बाद मावो बिनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथां नोंथां आंबो दायो नोंथांनो एसेनो बेबायदि दिनो नोंथाङा जेरै फोरमायदों आंबो जोंनि जोंनिथिंजाय मा मा आबाद मावो आं बेखौ फोरमायलांनोसै आरो ना नोंथां औ होनबा जेरै नोंथाङा जेरै दहायनो आंनि सिगाङाव बिदिनो गोबां आबादनि सोमोन्दै नाम मख'लांबायबो नोंथाङा जेरै मेसेंनि मेसें बोथोराव माबायदि आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो। आङो नोंथांनो ओ जोङो दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबाद आरो फाथो आबाद मावो होनबा नोंथां।
औ।
आङो नोंथांनो जेरै फाथो आबादखौ जों माबायदि रे जोंनि ओनसोलजों माबादि आदब खायदाजों मावो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायलांसै। नोंथां ओ औ। जेरै जों फाथो आबादखौ मावो होनोब्ला जों जोंनि ओनसोलजों जेरै जोंहा फा दो आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो हानि गोनांथि दङ जोङो जेरै माइ गायग्रा दुब्लि एबा इदिनो एसे बोरि हाबाबो जागोन आरो नोंथां दै थायि जेरै बेयावनो जोङो फाथो आबादखौ मावो जेरै जों फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा फाथो बेगरखौ गिबियावनो लाहार फाहार खालामग्रोग्रोनांगोन आरो नोंथांजों जै फाथो आबाद। फाथो बेगरखौ जोङो जेरै बाजार एबा हाथाइफोरनिफ्राय जों लानानै फैगोन आरो सोरबा सोरबा बिदिनो न'फ्रावनो जोलै खालामनानै दोनो बेखौनो जोङो बाहायगोन आरो नोंथां। गियावनो जों फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा बै हायाव जोङो आ गिबि मोसौजों एबा ना मोसौ एबा ट्रेक्टर जों हालौग्रोनांगोन आरो जोंहा नांगोलजों जेरै ओ आथिखालाव जों बांसिन ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनाय नुनो मोनसै गोदोनि समाव जों नांगोल फोरजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन आरो नोंथां जेरै जों नांगोलफोरखौ दंफांफोरनिफ्राय बानायनानै जों मोसौजों हालौवोमोन नाथाय जों दानि गोदान मुगानि गोदान आदब खायदा बाहायनानै जों आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरफोरजों हालौनाय नुनो मोनो आरो नोंथा बेबायदिनो जोङो ओ गिबियावनो जों हाखौ खारायग्रोगोन खाराय होनानै उनाव जोङो बेखौ सामार होगोन सामार होनायनि उनाव बर' होगोन बर'होनाय जोङो बिदिनो माइ ओ सरि माइ सो होनलाय लांबाय। ओ फाथो आबाद बे फाथो बेगरखौ जों सारनानै होगोन आरो नोंथां जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला सारखांनायनि उनाव जोङो मै होगोन आरो थां मै होनानै जों हाखौ बियो जाहाथे फाथोनि बेगरफ्रा मोजाङै रानसारनानै थायो बिनि थाखाय जोङो मोसौफोरजों जोङो मै होगोन आरो नों थां मै होखांनानै जों बिदिनो फाथोआबो जोंहा मोननै रोखोमनि दं जेरै गोखा आरो गोदै जोङो बांसिन नोनो फाथो गोखाखौ जों जानो थाखायल' बाहायो आरोना नोंथां जेरै जों मानो होनब्ला बेना दालाया बांसिन ख्रि ख्रि जायो नालाय ओंखायनो बेखौ जानो थाखायल' बाहायो आरो जोंहा बिदिनो फाथो गोदैखौ जोङो बांसिन आबाद मावनायाव जोङो जेरै रांखान्थि रांखावरि आरजिनाय जेरै खुन्दुं बिदिनो दुरुं दिहुननायफ्राव जोङो बांसिन फाथो गोदैखौ बाहायो एबा। फाथो गोदैनि माबाफ्रा दालायफ्रा बारा जाया आरो नोंथां। नोंथां बिनि मोदोमफ्रा बिगुरफ्रा मोजांङै जायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो जोंहा फाल फा मोननै जारिम जाबाय आरो बिदिनो जोंहा फाथो गोदैखौ बांसिन मावनाय जेरै जों फाथो गोदैखौ जोङो सारनानै होबाय जेब्ला जेब्ला फोखाङो अब्ला बिनि उनाव जोङो सप्तासेसो थानानै एबा जोङो जेब्ला फाथोआ गोरलै गोरलै खिलिखाङो अब्ला जोङो बेयाव जाहाथे फाथोजों समानै जोंहा माखासे हाग्राफोरा फाथोखौ साग्लोबनो हायाजासे जोङो मोनसे रासायनारिक मुलिफोर बेफोरखौ जोङो सारनानै होगोन आरो नोंथां जेरै फाथोआ औ फाथोजों लोगोसे जेरै हाग्राफ्रा रज'फाया बाइदि जेरै फाथोजों समान समान जायोब्ला जोंना फाथो आबादा बांद्राय मोजां जानाय नङाना बेनिखायनो जोङो मुलि सारगोन आरो नोंथाङा हाग्रा थैनायनि बिनि उनाव जोङो सारखांनायनि उनाव जोंहा माखासे जेरै फाथोफ जेरै रोजाबा जों बेखौ गेसें खालामनो थाखाय जोंहा बेदा होगोन आरो नोंथां जेरै बेदा होनायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ न
औ औ-औ नंगौ नोंथां औ
बेखौ बेदाखौ औवाजोंबो बानायो आरो दंफांजोंबो बानायनाय जायो आरो जों बेखौ मोसौजों गिदिं होनानै जोङो फाख फाथौखौ गेसें खालामनो थाखाय जों बेदाखौ होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंहा बेदा होखांनायनि उनाव जोंहा जेरै माखासे फाथोआव जों हासारफोर होनाय जायो जेरै गोबोरखि हासार रासायनारिक माखासे मुलिफोर आरो बांसिनैनो जोङो गोबोरखि हासार खौ नफोरनिफ्राय होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो होखांनायनि उनाव जोङो फाथोआ जेब्ला एसे गोजौ जागोन जाहाथे फाथोखौ माखासे एम्फौ एनलाफ्रा जानो हायाजासे जों बेखौ आरामसेम मुलि सारना होगोन आरो ना नोंथां बेनि साखारनि उनाव जेब्ला फाथोया गोजौ फु जागोन होनबा जों बेखौ आखाइजों आरामनो जेरै दान मोनथामसोनि उनाव जों दानगोन खासिजों दाननानै उनाव जोङो बेखौ मुथा मुथा खानानै दोनगोन आरो नोंथां खानानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिलाइ सिरिनो थाखाय जों गावनि सायावनो फाथोनि सायावनो फाथो जाबनानै जों बिलाइ सिरि होगोन एबा सेवहोगोन आरो नोंथां जौगाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फिसिनानै जोङो बिलोफ्राव एबा फुख्रिफ्राव जो सोमनानै दोनगोन आरो नोंथां जाहाथे फाथोनि बिगुआ रुइयो ओ बिखौ जोङो दान मोननैसो सोमनानै नानै बा दनसे सोमनानै दोनो बेखौ ओ सुबुंफोरा जिरगोन आरो नोंथां जों बेखौनो फाथो सुनाय होननानै बुङो जोङो जेब्ला बेखौ जों जिरखांनानै औ लानानै जोङो फोरानहैगोन आरो नोंथां फोरानखांनानै जोङो उनाव बेखौ आरामसे बाजारफ्राव फाननानै जोङो मा माखासे गावनि नांगौ जानाय आ बेसादफोरखौ जों बायनानै लाबोगोन बे खौ जोङो बेजों फाननानै जोङो माखासे न'खरफोरखौ जों सामलायगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि थिंजाय फाथो आबादखौ बेबायदि साव मावो आरो नोंथां होम्बाथ' नोंथां जोङो बिदिनो आबादफोरनि बागै गोबाङैनो स सावरायबायना नोंथां नफ्राबो नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि मावो बेफोरखौ फोरमायबाय औ होनबा जोंनि सावरायनाय आबादनि सोमोन्दै सावरायनाया एसेखिनियानोसै मा होनो नोंथां
औ नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम औ औ दे बिदिब्ला